औ औ
गिबियावनो नोंथांनिसिम सानजौफुनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। नोंथाङा दायो दायो जुदि फ्रिबा आं नोंथांनो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामदोंमोन।
औ नंगौ नोंथां हागोन नोंथां हागोन
बिदिब्ला दिनै आङो नोंथांनिसिम जानाय लोंनाय आयदानि सायाव सावरायनोसै।
औ नंगौ नोंथां
एबा संनाय खावनाय जेरैबायदि जोंनि बर' हारियावथ' गोबां रोखोमनि जानाय लोंनाय आरो संनाय खावनाय दं। गिबियावनो आङो संनाय खावनायनि आयदाखौ लाग्रोनोसै
औ नंगौ नोंथां
जोंनि बर' आइजो एबा सुबुंफोरा संनाय खावनायाव जोबोद आखा फाखामोन मा मैगंखौ मा ओंख्रिजों एबा मा बुस्थुजों सङोब्ला गोथाव जायो बेनि फारसेबो रोंखा राखामोन।
औ नंगौ नोंथां नंगौ
जेरैबायदि एम्फौ लाथा एम्फौ लाथाखौ जोंनि आइजो माहा रिया मा मैगं एबा मा बुस्थुजों सङोब्ला गोथाव जायो बेनि फारसेबो जोबोद रोंखा राखा जेरैबायदि एम्फौ लाथाखौ गिबियावनो संनायनि सिगां जों मोजाङै सुना लाहोनांगौ बेनि उनाव बेखौ सारायाव थाव होआलाबानो मोजाङै जेब्ला एम्फौ लाथाया जाराम जाराम जायो अब्लासिम जोंङो एम्फौ लाथाखौ एवफ्रामनानै लानांगौ। बेनि उनावहाय जों बेखौ गेजेराव सनै खालामनानै बसनांगौ आरो गुबुन फारसे सारायाव जोंङो सारायखौ दुंजासे खालामनानै बेवहाय थाव गोथां होनानै सामब्राम गोजाखौ एसे गोजा जाफ्राम जासे एवनानै लानांगौ। बेनि उनाव जोंङो मैथा गोखै मैथा गोखैजों जोंङो संनोब्ला मैथा गोखै होनानै एसे एवदबनानै लाग्रोनांगौ बेवहाय हालदै संख्रि होनानै जों मोजां जेब्लासिम मैथाया गेब्लेयो अब्लासिम एवनानै लानांगौ बेवहाय जोङो एवफ्रनानै लानाय एम्फौ लाथाखौ होनानै जोङो। मोजां संख्रि नांजासे एवथुमनानै जोङो एम्फौ लाथाखौ बाथोन बायदिबो जानो हायो।
औ नंगौ नोंथां नांगौ
बेनि अनगायैबो जोंङो बेखौ मोजां खायसेया ओंख्रिबो संना जानो हायो जेरैबायदि एम्फौ लाथाखौ सिंग्रिजों संनोब्ला जों सिंग्रिखौ सिगाङावनो मोजांङै बासिग्रोना लानांगौ बेनि उनाव जों बेखौ सामब्राम बानलु गोथांखौ बस नानै होनानै जोंङो सिंग्रिखौ मोजाङै एव फ्रामनानै बेवहाय एम्फौ लाथाखौ होसननानै ओ लाव लाव ओंख्रि संनानैबो जानो हायो। जोंनिया ओंख्रि संनाय आदब बाथौ गासै मोनद' रोखोमनि जेरैबायदि लाव लाव संनानै जानाय ओ रान्थेब रान्थेब संनानै जानाय एवफ्रामनानै जानाय मेनानै जानाय संनानै जानाय आरो थावजों एवस्रोमनानै जानाय गिबियावनो आंङो लाव लाव संनायनि बागै होनग्रोनोसै जोंङो लाव लाव संनानै माखौ जायो बांसिन नोंथां
जों अनला खारै
औ आरो बिनि उनाव जों दालि ओंख्रिखौबो लाव लाव दायो औ बिनि उनाव आरो बिनि उनाव जोंङो जेरैबायदि दानथेब दानथेब जानोब्ला आरो बिनि उनाव जों रानथेब रानथेब जानोबा जोंङो जेरैबायदि ना जहल बायदिसिनाखौबो जोंङो। लाव लाव जायो जेब्ला सुबुंङा एसे लोमजाख्रुब लोमजाख्रुब मोनो अब्ला जोंङो दाउ बिदै एबा दाउनि जहल संनानै जायो अब्लाना जों बेराम जा जानायखौ खारनाय बायदि मोनो जों दाउ बिदै एबा जहल फुदुंनायाव हाग्रानिफ्राय मोननाय लाइफां जेरैबायदि माना मुनि खिफि बेन्दों जारि बिलाइ जोहोलावरि खांसिनसा बायदिसिनाखौ होनानै जों दाउ जहल संनानै जायो।
नंगौ नंगौ
आरो फ्राम फ्राम एवनानै जानाय होननायाव बुंङोब्ला जेरैबायदि दाउदैनिफ्राय ना फ्राय आलु फ्राय बायदिसिनाखौ जोंङो फ्राम फ्राम एवनानै जायो थावजों आरो मेनाय मेनायाव जाहैबाय जेरैबायदि जों ना गोरलैखौ थालिर बिलाइयाव सामब्राम गुफुर सामब्राम गोजा हाइजें बिलाइ नारें बिलाइ थाव गोथां हालदै संख्रि होनानै जों मोजांङै मिलायनानै बेखौ ओ अरखि एबा दैनि खफ'आव फोमोनो बेखौनो जोंङो मेनाय होननानै बुंङो। आरो गुबुन फारसे सावनानै जानायाव जेरैबायदि दंङ' ना नास्राय नोंथांङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां खोनादों
नास्राय बायदिसिनाखौ जों सावनानै उम जेब्ला जोंङो दुब्लियाव थांनो गोनां जायो अब्ला फुंङाव ओंखाम गोजांजों सोमजानानै जालाङो जेरैबायदि ना सावनायाव जोंङो थाव गोथां सामब्राम गुफुर सामब्राम गोजा दि बानलु गोथांखौ सावनानै जों मोजांङै सिफ्लेनानै बेखौ बाथोन जायो अब्ला जोबोद गोथाव मोनो। आरो गुबुन फारसे अमा बेदर आरो बेफोरखौबो जोंङो सावनानै जायो हांनाय हांनानै जानायाव दंङो जेरैबायदि दाउ बेदरखौ जोंङो अरनि थाबाव फोमोननायखौनो जोंङो हांनानै जानाय होननानै बुंङो। दानिया आंङो अनला ओंख्रिजों औवा मेवाइ दाउ बेदरखौ माबायदि संङो नोंथांनिसिम एसे फोरमायनानै होनिसै गिबियावनो जों अनला ओंख्रि संनायनि थाखाय गोनां जानाय जिरादखौ जों गिबियावनो बुथुमनानै लाग्रोनांगोन जेरैबायदि अनला संनो थाखाय जोंनो माइरंनि गोनांथि माइरंखौ गिबियावनो जों दैयाव सोमनानै लाग्रोनांगौ जेब्ला सोमनाया एसे गुरै जायो अब्ला जों बेखौ मोजांङै सुखांनानै सानद्रि एबा आ खेरखायाव जों मोजांङै फेना दोननांगौ जेब्लासिम बेनि दैया
नंगौ नोंथां
गसरो बेनि उनाव जों बेखौ उवाल टेंखि एबा ग्राइडाराव मोजाङै अन गुन्दै जाजासे उननानै लानांगौ गुबुन फारसे जों औवा मेवाइखौ बारिनिफ्राय दाननानै मोजाङै गावनि जखा बायदि हानानै लानानै बेखौ जों खारैजों एवदबग्रोनांगौ बेनिफ्राय जेब्ला बेयो औवा मेवाया रुैदेब जायो अब्ला बेवहाय दै होनानै जोङो दैखौ ग्लब ग्लब गोदौजासे गोदौ होनांगौ बेवहाय जों अन गुन्दै देनानै लानाय खौ जों दैजों गलथायनानै लानानै सारफावनानै जों मोजाङै मिक्स खालामनांगौ आरो बेवहाय अन गुन्दैखौ अन गुन्दैखौ जों एरबाय थानो नांगौ अनला ओंख्रि संबा मानो होनोब अब्ला बियो सिथाबनो नागिरो बेनिखायनो जों बेख खौ मोजाङै एरनानै होबाय थानांगौ गुबुन फारसे जों बेदरखौ अ एवनानै लानांगौ बेदर एवनायाव गोनां जानाय जेरैबायदि जों बेदरखौ जेरैबायदि एवो बिदि मोजाङै एवनानै लानानै जोङो सारायाव अनला ओंख्रि संनाय सारायाव होसननांगौ ओमफाय बेवहाय जों मोजाङै थाव संख्रि मस्ला नांजासे जों बेदरखौ एवफ्राम नांगौ गोजा जाजासे बिनि उनाव जों अनला ओंख्रियाव गंगार दुन्दिया नङाबा घोन्दियाखौ मोजाङै सुनानै होनो नांगौ जेब्लासिम ओंख्रिया गोजा रुयदुब दुब एसे गथाहां जाबोयो अब्लासिम जोङो ओंख्रिखौ संबाय थानांगौ फाग जाजासे दानिया नोंथाङा एसे संनाय खावनायनि बागै फोरमायनानै होदो
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा दा जेरै आगोलाव एसे आगोलाव बुंलांनाय बायदि नङा होमबा नोंथां लाव लाव लाव लाव ओ ओंख्रि आरो जेरै सावनानै हांनानै जानाय जेरै गथा हां ओंख्रि नङा होमबा नोंथाङा औ नंगौ जोंनि उम फार्स्ट ओंख्रि फेभरेट बर'नि जेरै ओ मा होनना बुङो बेखौ ओ
मुंदांखा
ओं फास् मुंदांखा मेैगं होनना बुङोबा जेरै जोंनिया अनला खारि नङा होनबा नोंथां
औ
जों अनला खारैखौ जों गोबां रोखोमनि जोङो ओ अनला खारैयाबो गोबां रोखोमनि दोंङो जेरै औवा मेवायनि अनला खारै नङा होमबा नोंथां जेरै औवा गाजा बेखौ जोङो औ आरो माइरं जों माइरंखौ जेरै अनला खारै जानो होननानै बुंबा जोङो बेखौ जोङो ब्रै बा घन्टा सिगाङावनो नङा होमबा नोंथां जों सोमनानै दोननांगौ आरो जेब्ला
एथ
ओ जेब्ला जों बेखौ थबसियाव देगोन जेब्ला बेनि गु रै गुन्दै जागोन ओ जेब्ला दैया गोदौबाय थानाय समाव जेरै ओ गोदौबाय थाबाथाय जों बे अनला ओंख्रिखौ जों ओ बेयाव जोङो अन गुन्दैखौ जोङो ल' होनांगोन आरो जोङो। ओ औ नंगौ नोंथां। आरो जोङो ओंख्रि होननानै बुंङोबा जों गोबां रोखोमनि दङ। ओ जेरै सबाइ सबाइ ओंख्रि जेरै बिदिनो गोबां रोखोमनि बायदि बायदि आरो
नंगौ नोंथां।
नोंथाङा एसे फोरमायनानैलाय ओ मा मा ओंख्रि संनानै जेनेबा नोंथाङा मोजां मोनो एबा बर'नि ओंख्रि मा मा दङ?
ओ बिदिब्ला आंङो मोनसे बुंबावनोसै जेरैबायदि दे नारजिजों अमा बेदर गिबियावनो जों नारजिजों अमा बेदर संनो थाखा खाय नार्जिनि गोनांथि जानानै फैयो आरो अमा बेदरनिबो गोनांथि जानानै फैयो। नारजिखौ जों ओरैनोबो खायसेया ना ब्रयलार बायदिसिना जोंबो संनानै जायो नाथाय जोंनिया बांसिनानो ओम नारजि ओंख्रिखौ अमा बेदरनि मेजेम बेजों बांसिनखौनो संनायखौ आं नुनो मोनो। आरो अमा बेदरजों सङोब्ला नारजिनि जा गोथाव बेयो बांसिन मिलौओ। जेरै' बायदि नारजिजों अमा बेदरजों संनो थाखाय जोङो नारजिखौ गिबियावनो मोजाङै बासिनानै जोङो सायनानै बेखौ हरसे सोमनानै दोननांगौ अब्ला नारजिया ओमफ्राय बियो बिनि उनाव जों नार्जिखौ मोजाङै अखानायै सुखांना लानानै जोङो बेखौ कुकार एबा सारायाव खारै होनानै रुनांगौ जेब्लासिम नारजि मैगंआ लाव लाव एबा ग्लेब ग्लेब गेब्लेया जासे जोङो बेखौ जोङो मोजाङै साग्लिनानै लानांगौ। बिनि उनाव जोङो ओ गुबुन फारसे अमा बेदरखौ मोजाङै थाव संख्रि पियास बायदिसिना होनानै जेरै'बायदि जों अमा बेदरखौ एवनानै जायो बेफोरबायदि मोजाङै जों एवनानै लानांगौ बेखौ जोङो जि नारजि ओंख्रि संनायाव जों होनांगौ होसननानै जों मोजाङै जेब्लासिम नारजिया गेब्लेया एबा जोङो नारजिखौ जाब्बा जुब्बा संबा बेयो थावा मानो होनबा नारजिया मोजां गेब्लेयाबा बेयो थावा बेनिखायनो जों नारजिखौ मोजाङै गेब्लेेजासे ओ संनानै लाग्रोनांगौ बिनि उनावसो जों बेदरखौ होसननांगौ आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां सैथो सैथो।
बिनि उनाव ओंख्रिया फाग जाबा जों खांदो। खांनानै जों जानो हायो अब्ला नारजि ओंख्रिया गोथावथार जायो आरो। बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय दिनैनि जा आयदा बेखिनियावनो दोनथ'नोसै गोजोन्थों।
औ गोजोननाय थाबाय‌।
औ नोंथां।